हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला नोंथाङा मा खामदों दायो
दंथ'यो दा जिरायनानै ओरैनो नोंथां
अ खबर फोरा मोजाङै दङ ना
ओं दंथ'यो नोंथां गेजेरावनो अ मा खालामगासिनो दा नोंथाङा
आङो जिरायनाय दो- जिरायनानै
अ अ अ दा होमबादि औ औ
अब्ला नोंथा ओ जों दायो मा आयदानि सायाव साव फरायबा मोजां जागोन बायदि नोंथाङा एसे बुंनानै होदो
ओ खेला दुलानि बागै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ औ औ औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो मा मा खेला गेलेनानै मोजां मोनो
ओ आंथ' भलिबलखौ माने बांसिन गेलेनो मोजां मोनो आरोना गासै खेलाफोरनि मादावहाय
औ बुलुरखौ आरो ने ना
ओम बुर बुलुरखौ बिनि अनगायै ओ जोंहा जोलुर दङ ओमफ्राय ओ चेस दङ केरेम दङ
औ
ओमबा हो बेफोर खेलाखौबो आङो गेलेनो मोजां मोनो नाथाय बेफोर खेलाफोरनि मादावहाय आङो बुलुरखौ बांसिन गेलेनो मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा ओ माबाफोर खेला गेलेनो मोजां मो नामा
खेलाखौथ' आं गेलेनो मोजां मोनो आङो काबादि थायोना काबादि खेला आरो गेम खेला बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरोफोरखौ बेफोरखौ लुदुरखौ समखौ बारग'होनो थाखाय गेलेनो मोजां मोनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ बु बुलुर खेलायाव साबैसे गेलेगिरि नांगौ?
ओम गेलेनायाथ' मोनसे हान्जायावहाय साद' नांगौ जायो ओमफ्राय बिथिं बाखियाव ओ साबस्टिटिउटआवहाय माखासे सुबुंफोरबो थाबावो जाहाथे बे खेलाया गेलेनायावहाय ओ सोरबा फोर जखमफोर जखमफोर जायोबा बिनि जायगायाव गेलेनो हानायनि थाखाय उम ओमफ्राय मोननै हानजाजों गासै सा जिनै जोन जायो आरोना ओ ओमफ्राय बि थिं
नायग्रा थागोन जा
औ
ओ माया?
जोलुरावबो बेफोरबायदिनो गेलेगिरिखौ साबेसे नांगो जोलुराव
ओ जोलावथ' गासै सा जिसेसो मानसि नांगौ मोनसे मोनसे हान्जायावहाय
औ औ औ
ओमफ्राय बेयावबो साबस्टिटिउट थागोन सानैसो सुबुंफोरा जाहाथे बेयावबो जखम जानाय सुबुंफोरनि जायगायावहाय गेलेनो थाखाय
औ औ माने सासे हे फाजाबगिरि थायो आरो ना
औ हे हेफाजाबगिरि माने ओ बे जो जुलुर खेलायाथ' माने ओ हाजिसे मानसि जि लोगो नांनानैसो गेले नालाय ओमफ्राय बे मानसि ओ बे सुबुं गेलेग्राफोरखौ सासे फोरोंग्रा थागोन कच बिनि सिङाव बे गेलेगिरि गेलेगिरिफोरा गेलेगोन आरोना
औ औ
उम
ओमफ्राय बे खेलानि बे खेलाखौ खौ मा मा रोखोमै देरहानो हायो होनोब्ला। जाय ओ हबे हबे मोनसे हान्जा ओ बांसिन स स्कर खालामनो हागोन दान जा ओम खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों दे बुंबाय था ओ
ओ बिदिनो आरो खेलाया बेयो ओमफ्राय इथिं ओ बलुरनि सोमोन्दै बुङोब्ला बा मा रोखोमै देरहायो होनोब ब्ला
औ
बाहाय गासै ओ बबे मोनसे हान्जाया नैजिबा पइन्टसखौ लाग्रोनो हायो बे मोनसे हान्जायानो देरहानो हायो आरो उम
बिनिफ्राय नों नोंथाङा आं मोनसे सोंनि नोंथांनाव बा मोननै हानजानि बो नाम्बारा समान समान जायोबा बेखौ मा मा खालामनाय जायो नोंथां
ओ नोंथाङा जोलुरनिखौ जोलुरनि
औ औ जोलुरनिखौ बुंदों आं जोलुरनिखौ जोलुरनिखौ
जोलुरनिखौ बा हले हमना लाबो मोननैबो हान जाया नै नै स्कर खालामो अब्ला बे थ थाय जाबायना अब्ला बि बेखौ माने ओ टाइप
पैकार होनाय मोनसे से मोनसे अपसन माने लायो आरोना
औ औ
बेयावहाय ओ बबे मोनसे हान्जाया बांसिन स्कर खालामनो हायो बे मोनसे हानजायानो देरहानो हागोन
अ बिदि आरो ना उम
लुराव बोरै जायो बिदि समान समान बार मोनबाथाय
बुलुना माने सापस हमना ला ओ नैजिबा पइन्टस मोननांगौनि जायगायावहाय मोननैबो हान्जाया नैजिब्रै नैजिब्रै मोनबाय आरो ना अब्ला नैजिब्रै मोन बा मोननैबो हान्जाया बेवहाय माने हबे मोनसे हानजाया नैजिद' मोनगोन अब्लानिया बियो हासिगोन आरो देरहानो माने बे मोन से हानजानिफ्राय जिखुनु पयन्टआ ओ मोननै बारा जानो नांगौ मोनसे हान्जानिया होमबानियानो बियो देरहानो हागोन आरो
होमबानो देरहासार जानो हाग फाय आरोना
औ
औ ओ
उम ओमफाय नोंथाङा चेसखौ बोरै गेलेयो एसे फोरमायनो हागोरा मोजाङै मिथिया बेनिखायनो नोंथांनाव सोंनाय जाबाय
अ गेलेनायाथ' आङो चेसखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो ना ओ नाथाय आंबो माने एसां गोरों नङा माने बे चेस खेलायावहाय
गियान गैयाना इसेबां
ओं माने मिनथियो मा बैसा गेलेयो बिनि खान्थिफोरखौहाय मिनथियो नाथाय आं बेवहाय दायो फोरमायनो हाथ'नाय नंला आर ना माने एसे क'मफ्लिकेथेद बुुस
अ अ अ अ
अ ह
माने आंबो इनि बारा गियान गैया सेस खेलानि बारा गियान गैया आरो आंनावबो बेनिखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादोंमोन आङो
औ माने सेस खेला गेलेब्ला सासे मानसिनि मेलेमा ओ बे बाखि सेस खेला गेलेयै मानसिफोरनिख्रुइ एसे मोजांसिन जायो आरो ना
अ अ अ एसे मेलेम जिबिया गोहोआबा बाङोना
बिदि साननो हानाय गोहोआ बांसिन आर' ना माने
औ औ
औ
ओ
ओमफ्राय नोंथाङा ओ बेफोर बुलुर आरो जोलुर खेलाफोरनि ओ दिसएद भान्टेजेसफोरखौ मिथियोना मिथिया
आंङो बेफोरनि बागै जे
उम माने
दा गोबां गियान गैया औ
औ माने बे जुलुर आरो बुलुर खेला गेले ब्ला माने नोंथाङाथ' मिथिखायो ओ जखम जायो होननानै मा मानसिफोरा जेनेब्ला माबा मोनसे जानानै इदिनो ज खमफोर जायो बा सोरनाबा आं आथिंफोरा गाहेगोन सोरनाबा आसिफोरा माने बायगोन बि
औ औ मिथियो बेखौ मिथिगौ आरो औ
बेफोरनो माने‌ ओ बेफोर खेलानि माखासे दिसएदभान्टेजेस आरो ना
ओ ओ
उम दाथ' खेला गेलेब्लाथ' बेफोरबायदि जेंनायाव थ' जाखायो नङा होमबा उम नाथाय सेस खेलाफोर गेलेब्ला माने एसां बिदि जेबो फिजिकेल एक्टिभिटिथ' जायाना बेयाव एयाव थ' ओ बेयावथ' नोंहा मेलेमजोंसो गेलेनांगौ नालाय बिखायनो बेयावहाय जेबो देहानि गिनां देहानि
जाया आरो ना
औ देहानि जेबो खहा जाया ओं
औ
अ नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन गेलेनो मोजां मोनोमोनलाय
हो नोंथाङा नोंथाङा मा खेलाखौ बांसिन गेलेनो मोजां मोनो होन्दोंमोनलाय
बांसिनथ' आङो ओरैनो थानाय समाव लुदुखौनो गेलेयो लुदु खेलेनो माने न'स
औ
खेलाखौ गेबबाय बायजोनि खेला गोबां रेदि गेले बे आङो मोना
औ औ
दा बियो बिखोनो गेलेनाय जा जेबो गेलेनाय जाया आरो बांद्राय गे लेनायनिया आं
औ बिदिसो आरोना
औ औ नोंथां बोलुर आरो जोलुर होनबाथाय जोबोरै इन्टारेस्टिं
औ जोबोर इन्टारेस मोनो जोङो
ओ ओ ओ मिथिखायो नों थाङाबो दं होननानै नोङा होमबा
औ मिन्थियो औ ओम अब्ला नोंथां ओ दिनैनि बे जोंनि सावरायनायखौ बे एसेयावनो फुजोब थोनसै नामा
अ जागोन नोंथां समाबो जाबायना औ औ दे होमबा लाखिथ'लायनसै नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ